हेल' औ खोनादों ना
औ खोनादों
मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम
सिमबो नोंथाङा माबोरै दङ?
औ मोजाङैनो दङ नोंथाङा?
ओ मोजाङैनो दङ माख
अ ओरैनो दं नोंथां।
औ
अ आइदानि सायाव फैनो सै नामा?
औ जागोन दे।
आथिखाल मुगायावहाय सरकाराथ' आइजोफोरनि थाखाय गोबां अनसुंथाइ होयोना जेरैहाय दाउ अमा बोरमा बायदि फिसिनो थाखाय अन सुंथाइ हरो हेल'
औ खोनादों।
औ माने आथिखाल मुगायावहाय आथिखाल मुगायावथ' माने सरकारा आइजोफोरनि थाखाय गोबां अनसुंथाइ होदोंना जेरैहाय दाउ अमा बोरमा बायदि फोर फिसिनो थाखाय माने गोबां अनसुंथाइ हरनायखौ नुनो मोनो आरो ना। दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो?
आथिखालाव थ' सोरखारा जोंनि थाखाय गोबां मोजां मोजां मोजां सुबिदा होनानै होगासिनो दङ। माने आइ उम बांसिनानो माने आइजोफोरनि थाखाय माने सेल्फ इन्डिपेडेन्ट जानो थाखाय आरोना सोरखारा गोबां माने उम अरुनदय होदों आरो माखासे ग्रुप माने हानजा हिन्जावफोरनि हानजाफोरनो माने जि रोजा जि रोजानिफ्राय बेनि उनावहाय नैजिबा रोजा बेबायदि होदों बेयाव जोंनि माने जोंनि समाजावहाय माने जायहाय फैसानि उम थाखा फैसानि रांनि आंखालाव ओ उम माने थोजासे फालांगि महरै जेरैहाय अमा अमाखौहाय जों मास से मानै मासे मानैलसो फियोना बांसि सिनानो माने मासे मासेनि दामानो बा रोजा द‌ रोजानि थाक ओ रोजानि ओ अमा फिसा बायनांगौ जाक जायो। बेयाव जोङो माने रांनि आं खा ओ रांनि थाखायनो जोङो मास सेल फिगोन जुदि जोंनो माने गथ' गथाइखौ फोरोंनो थाखाय जोंनो माने ओ अमा मासे गोबाव ओ द दान स्नि दान फा ओ फिगोन बेवहाय माने जों जि रोजा बा ओ जिबा रोजा बेबायदिलम मोनो उम बेनि थाखायनो माने सम उम सोरखाराहाय जोंखौहाय माने बेफोरखौ बेनि थाखाय माने हिनजाव माहारिया गावनो उदां रांखान्थियारि जायो बेफोरखौ नायनानै नोजोर होनानै माने ओ जों ओ हिन्जाव माहारिनो जि रोजा जि रोजा होदों ओ जों जाहाथे माने गोबां दा दाउ - दाउ अमा बोर रमा ओ माने जा फालांगि मावो बेफोरखौ जाहाथे मावनो हायो बेनो आरो नों-नोंथांनि बायदिब्ला माने हो
बिदिब्लाथ' माने दाउ अमा फिसिनायफोरा जिहेतु जोंनि समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय मोनसे दोरोङारि खान्थिखा ना थ' जोंनि हारियाहाय बे फोरावहाय गोबां मोजां एक्सपार्टखा आरोना थ' आंनि थाखा खायथ' बेयो मान बहुत मोजां आरो ना मानोना दाउ अमा बोरमा फिसिनानैथ' जेनेबा जों जोबोद मोजां रां आरजिनो हायो बेफोरनि अनगायैबो बैफेरो माने न' फोरावहाय गोबां हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो जेरै सानफ्रोमबोनि ओ गोनांथि जेरै जेनेबा दाउ फोरनिफ्रायबो जों बिदैफोरबो मोनो आरो मोसौनिफ्राय गाइखेर बेफोरबो सानफ्रोमबो फाननानै बेफोर सानफ्रोमबोनि खरसायावहाय मोजां हेफाजाब होयो आरो ना
औ आरो बे माने जोंनिया सिगां समावहाय जि माने दोरोङारि खान्थिजों बाहायबोदों दोंमोन आथि खालाव माने बेबायदि नंला जोबोर माने ओ बेमारफोर सो सोमजियोना बेफोरखौहाय माने जोङो माने गोदान मुगानि आदबजों माबोरै फिसिगोन माने दाउखौहाय जोङो माबायदि दोननांगौ बेमार आजार जानायनिफ्राय माबायदि जों रैखा खालामगोन अमाखौ जों माबोरै फिसिगोन माबायदि मा आदार होनांगौ माने बेफोरखौ जों लानो थाखाय माने ओ सोरखारा जों थाखाय बेफोरखौ माने सुबिदा होदों आरो
औ औ औ औ औ
जाहाथे जोङो माने फालांगि फालांगिबो मावनो हायो फालांगिया मोनसे ओ खालिसो जोङो माने गाननाय जोमनायखौल' गाननाय जोमनायल' जे जों बांसिन मानसिफोरखौ माने जोंनि बर' हिनजावफोर बर' आइजोफोरखौ बांसिनानो माने जोङो मा ओ गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ बांसिन फालांगि खालामनाय नुनो मोनो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो माने गोबां फालांगि खालामनो हायो गुबुन गुबुन माने आजिखालिहाय अनलाइन अनलाइन सिस्टेमावबो जोङोहाय फालांगि खालाम खालामनो हायो जेरैहाय आसार ओ माने आ गावनि आखाइजोंनो बानायनाय बेग बा बिबार जि कुनु माने गोबां रोखोमनि माने जों फालांगिखौ खालामनो हायो आरोना। बेनि अनगायैबो जोङो माने गुबुननिफ्रायहाय उम गुबुननिफ्रायहाय जोङो अर्डार खालामनानै आरो जोङोनो नो जोंनो निजेनि गावनि माने प्रडाक्ट गैयालास सेनो जों गुबुननिफ्रायहाय लानानै जोङो आरो उल माने फानफिननो हायो आरोना बेबायदि बेबायदि माने जोंनो बेबायदि खाबुखौ होदों आरो सोरखारा।
औ औ।
नोंथांनि बायदिब्ला माने हा! औ बुं दे
नि थाखायल' बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ हरनाय जादों ना? थ' नोंथाङाहाय माने हौवाफोरनि थाखाय मायबाफोर बुंनो सानो नामा? माने जे बांसिन आइजोफोरनि थाखायल' हरदों बेनि थाखाय मायबाफोर
हौवाफोरनि थाखायथ' माने भारत भारत हादरनिफ्राय भारत सरकारनिफ्राय ओ पि एम किसान माने आबाद जायहाय आबादारि इ बेफोरनि थाखायबो मावनो हायो। आरो माखासे माने जायहाय ओ साख्रि गैया बेखार इफोर फालांगि मावनो थाखायहाय माने ओ माबेबा माबेबा माने स्किम दं आरोना एसेबां आंबो बेखौ एसेबां माने मोन थिजुबा ओ जाहाथे बे बे फोर बेफोरावबो जे हिनजावफोरनि थाखायल' होदों माने न'खर सुं ओ न'खरखौहाय माने न'खरावथ' बेयो हेफाजाब मोनगोन ना। खालि दे माने हिनजाव माहारियाल' सहायखौ मोनदों हिनजाव माहारियाल दाउ अमाखौ फिसिनांगौ बे नङा मानो होमबा दाउखौबो हिजावा हौवाफ्राबो फिसिनो हागोन हिन ओ माने हिजाव हिनजावजोंहाय माने ओ खौहाय हेफाजाब होनो हागोन। ओ माबे बा उम आदार होनाय फोरावहाय अमा दाउ मोसौ बोरमा बेफोरखौहाय नोङा होमबा खालि हौवा मा माने हिनजाव माहारियाल' माने बेखौहाय हिनजाव माहारिनिल'दि होदों बे नङा। माने हौवा माहारियाबो बेवहाय माने हेफाजाब होनांगोन हिनजावखौ होमब्लासो ओ रांखान्थि-रांखान्थि बेयाव जोङो माने मोजां जागोन
औ
बेफोर बेफोर माने सो ओ सोरखारनिफ्राय जि जों अनसुंथाइ मोनदों बेफोरो माबा मोनसे ओ समाजावहाय गाज्रि गोहोम खोख्लैदों नामा नोंथांनि बायदिबा
आंनि बायदिब्लाथ' जेबो गाज्रि गोहोम खोख्लैयाखै माने खायफा नखर माने खायफा न'खरफोराव जेनेबा ओरैबायदि दङ जे बिसोरहा माने राङारि ओरैबायदि प्रब्लेम आरोना माने मोजां न'खाव रावबो रां आरजिग्रा गैया बिसोरनि थाखाय गोबां मुलाम्फा जादों मानोना जेनेबा अमाखौहाय फिसा समाव जेनेबा सारि हाजारफोरावनो मोन ना थ बिसोरो सारि हाजार फोरावनो मासे अमा बुन्दि फिसिनानैहाय बेखौ गे गेदेर खालामनानै बेनिफ्राय फिसाफोर जाहोनानै बेफोरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो त' बेफोरो बिसोरखौ गोबां हेफाजाब होयो आरोना
औ सोरनिबा सोरनिबा न
लोगोसे गावसोरनि संसार जानाय बेफोराव गोबां हेफाजाब होनायखौ नुनो मोना
सोरबा सोरबाथ' माने जि रोजा बा जि रोजा फैसाखौनो माने बेबायदि जमायैहाय दांनो मोनाखैबो जानो हागौ आरो ना सोरबा सोरनिबा न'खराव बेबायदि रां खान्थि हालोदा ओरैबायदि माने गाज्रियै गाज्रि दं आरोना माने ओ बेनि थाखाय ओंखायनो माने ओ सोरखारा हाय बायदि मोजां सुबिदा हो दों ओ म जाहाथे जोङो माने रांखान्थिया रांखान्थियावहाय माने जौगालांनो हायो ओ माने रावनिबोओ माने रावबो माने रांखान्थियावहाय दुरबल जाना दुरबल जाया बेनि थाखाय माने ओरै बादि मोजां खाबु होदों आरो जोंनि थाखायहाय बोरमाफोर बोरमाफोर खौहाय जोङो माने बोरमाफोरखौबो जोङो आथिखालावहाय माने गोदो गो गोबां माने गोदान गोदान गोदान आदबजोंहाय माने ओ गोदान आदबजों मा मा खालाम फिसिनो हायो आरो ना अमाफोरखौबो
ब गोदोनि फिसिनाय आरो दानिहाय गोदान मुगानि फिसिनाय बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर माने बुंनो सानो नामा माने मा फाराग नुनो मोनदों गोदो आरो दानि फिसिनायनि सायाव
गोदोनि समावथ' जोङो माने अमाफोरखौहाय एसेबां मानि बुरजा फिसिनायखौनो नुवामोन आंना आरो जोंना बारि माने आं नुनायाव आरोना बारिफोरावनो खानानै दोनोमोन आरो बेबायदि माने बेमार आजार बेफोरबायदि एसेबां माने जानाय नुवामोन आरो आथिखालावहाय माने ओरैबायदि माने अमाफोरखौहाय आरो माने अमा मासेखौ जों गोदोनि समावहाय फिसि माने गेदेर खालामनोब्ला जोङो माने ओ गोबाव दान नांगौमोन आर ना आथिखालावहाय अमा मासे सेखौहाय उम गेदेर देरथाब गेदेर देर देरहोनो थाखाय ओरैबायदि माने जाग्रा आदार होयोना गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा आदार होयो नङा होमबा आरो बिसोरनि थाखाय दा बिनो गोनां उन समावहाय माने बांद्राय एसेबां माने बेफोरबायदि दी बि भिटामिनफोरखौहाय जा आ आदारफोरखौहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जाहोनाय नुनो मोनामोन आरोना
औ
दाउफोरनि बेलायावबो बिदिनो गोदोनि समावहाय दाउफोरखौ हगारनानै होयोमोन आथिखालावहाय दाउखौहाय माने दाउ फिसिनोब्ला माने गोदान आदबजोंहाय माने सिङावनो ओरैबायदि जमायै दोनगोन दाउ बिदै थै दैनाय दैनायफोराबो गुबुन रोखोमनि आरो ना होमब्ला नोंथां जोंनि सावरायनां गौ आयदायाबो बे बेयावनो जोब नानै थांबाय
औ औ गोजोनथों नोंथां।